ओ खोनादों नोंथां।
अ आदसा ओ नोंथां रायज्लायनो थाखाय हरनाय जादों ओ दिनै नोंथांजों रायज्लायनो नागिरनायनि टपिकआनो जाहैबाय आबादनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो दा आं गिबियावनो मोननैसो बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिग्रोनो लुबैदों नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि दैज्लांनि आबाद मावनाय जायो।
दैज्लांनि आबादाव माने जोंनिथिं दैज्लां आव गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रा माइखौनो गायो आरो बांसिन माय गायनानैनो जोंनिथिं सुबुंफोरा बेजोंनो थांनानै थानो हायो माइ नङाबानो जोङो थांनानै ओं उम माइनिफ्राय जों माइरं दिहुननो आरो माइरंनिफ्रायनो जोङो माइरंखौ जोङो संनानै जायो नालाय बिनिखायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा दैज्लां बोथोराव बयहाबो माने माइ गायजोबो आरो मानो, मानो होनबा जोंहा, माइजोंनो थांना थायो नालालाय आरो जोंनि दिनाव आबादनि सायाव बुंनो थाङोब्ला माने आबादखौ माने बांद्राय बुरजा बिदिनो गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोननो थांनाय आरो मानो होनबा जोंनि जायगायाव गोबां रोखोम रोखोमनि दानि जुगाव रासायनारि हासार बाहायो बिनि हानि गुना बांद्राय मोज मोजां नंला बिदिनो हाया बहाबा गोजौ गाहाय बिदिनो दैमाफोरनि गेजेरजों आरो बहाबा दला बबावबा बोरि बिनि जाउनाव जोंनि आबादा गोदोनि आरो दासिम एसे सोलायबोदों आरो माने गोबांआनो सोलायबोदों आरो गोदोनि दिनाव आबादफोरखौ जोङो नांगोल एबा मोसौजों हालेवोमोन दानि जु गावथ' इदिनो बेफोरबायदि सिला हालेवसै आरो दा जोंनिथिं बेनिखायनो आबादा बांद्राय जाला आरो बिराद रोखोमनि जोङो आबाद गानायखौ नुनो मोनो जोंनिथिंबो, मिल उम उम दैज्लां आरो मेसेङाव मेसेङाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आदबखौ गायनाय, नुनो मोनो इदिनो बानलु सिब्र बिदिनो जुखाम बिदिनो सिबिं इदिनो मा होनो जिंखा बहल इदिनो सबबिमा बिफोरखो गायनायखो ननो मोनो आरो दा बिदिनो जा बाय बबेबा ओनसोलथिं बबेबा उम गुबुन गुबुन आबादफ्रा जायो बेबायदिनो जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि आबादखौ गायनायखो नुनो मोनो मोनो आरो दा नोंथांमोनथिं मा मा आबादखौ गायनानै सुबुंफ्रा थांनानै थायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे नोंथांनि ओनसोलखौ नोंथांनि ओनसोलाव मावनाय आबादफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायहरबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आं खोनानानै नंगौ थिगानो दं ओ नों नोंथां जेरै बायदि बे नोंथांनि ओनसोलनि आब औ
औ
खोब मो मोजां ओ आं बेखौनो बुंनांगोन जे जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै खोन्थादों जोंनिथिंबो बेबायदिनो आबादफोरखौ मावो नंगौ जोङो दैज्लांनि आबाद महरै जोङो गुबुन गुबुन आबाद मावो जेरै ओ ओ न'वाव जाग्रा आबाद महरै बा न' ओ मैगं थाइगंनि आबाद महरै जोङो ओ जोगोनार मावो खुमब्रा खुमब्रा गायो बेबायदिनो सबाय बिमा गायो भिन्दि गायो फोरला एबा बहल गायो ओ खांख्रिखला गायो जिंखा एबा गोखा बिफां ओ गोखा फिथाइनि थाखाय बिफां गायो दा बेफोर मैगं थाइगंनि आबाद महरै जोङो दैज्लाङाव बेबायदिखौ मावो आरो जोंनि ओनसोलाव, बेनिख्रुइ ओ दैज्लांनि खोब मख'जाथावसिन आबाद मोनो होनोबा जोङो माइखौनो बुंनांगोन आरो माइ आबाद महरै जोंनियाव ओरै ओ जोङो खोब बांसिनै, जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ जोङो ओ आसु माइखौ गायनायखौ जों नुनो मोननाय जाया माइसालि माइखौ गायनायखौ जों ओ मा होनो ओ गायनायखौ नुनो मोननाय जाया गोबाङैनो दा जोङो दा, जोंनि ओनसोलाव बांसिनै गायग्रा महरै रनजित गायो रन्जित गायो फलफाख्रि गायो मैनागिखौ खायफा खायफा एसे गायो ओ जोसा गायो जोसाखौबो गोबांखौ गायनो खौ नुनो मोननाय जाला खायसे गायो आरो माइब्रा गायो दा बेबायदिनो ओ ओ मा होनो जोंनि ओनसोलाव बेफोर माइफोरखौ गायनायखौ नुनाय मोननाय जायो आरो दा आं नोंथांनिसिम मोनसे बाथ्राखौ सोंबावनो सानदों माने नंगौ जोङो दैज्लांनि महरै बेफोरखौ गायो नंगौ आंबो खोन्थादों ओ मेसेंनि महरै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा मेसेंनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो।
जोंनिथिं मेसेंनि महरै मेसेंनि समावहायो मा होनो जुखाम बेबायदिनो ओ जुखाम बायदिसिना बिदिनो जिंखा बहल मा होनो बिदिनो गोबां रोखोमनि आबादखौ, नुनो मोनो आरो बांसिन दासान्दि जोंना जाफुबाय थादों मा होनो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव बानलु आबाद मावनाय बेफोरखौ जों गोबां रोखोम नुनो मोनदों आरो बिदिनो थरमुस आबाद होनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो। बे आबादा थरमुसा आबादाबो गोबां मुलाम्फा थायो मानो गोबां बेसेन गोसा बे थरमुसाबो बेनिखायनो जों गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखो थरमुस आबादखौ मावनाय नुदों आरो आं। बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो केरेला खांख्रिखला गोबां रोखोमनि मेसेंनि आबादबो मावनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो थाङोब्ला बांसिन जुखामखौ नुनो मोनो जुखामनि आबाद जुखामजोंबो जों गोबां रोखोम मेथाइफोर बानायनो हायो बिदिनो बेखौ फाननानै जोङो बेसेन मोननो हायो। जुखामनि जुखाम आबादजोंनो आरो बिदिनो आबादफोरखौ मावख'नो थांब्ला जोंनिथिं बिदिनो सोरहाबा सबाय सोरहाबा बिदिनो हानि हा सिंनि हा सिङाव थांग्रा बिदिनो आलु। थारुन थास' बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोनथिं मा मा आबादखौनो मावो बे मेसे-मेसें बोथोराव।
ओह नोंथांनि फोरमायनायखौ आं खोब मोजां मोनदों नोंथाङा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरो आबादफोरखौ मेसें बोथोराव जे मावो बे खोब बाखनाय-बाख्नायनो गोनां बाथ्रा नंगौ नोंथांमोननियाव जेरै मावो जोंथिंबो बेबायदिखौ मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय ओ थुरमुसफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो दा जोंनि ओनसोलावहाय मेसें बोथोराव मावग्रा महरै आलुआथ' थाखाबायानो आलु आलु गायनाय जायो बेनिफ्राय आ बेसर सिबिं सिबिंफोरखौबो ओ मा होनो ओ दैज्लांनि माइ आबाद जोबनाय लोगो लोगो मेसेंनि थाखाय मेसेंनि महरै बेखौबो गायनाय जायो फोनाय जायो बेनिफ्राय बेसर फोनाय जायो थारुन गायनाय जायो। ओ बेवहाय थारुन महरै बेवहाय आबर थारुन फिथा थारुन दाउमासार थारुन दा बैफोर रोखोमनि थारुनखौ गायनाय जायो बेनिफ्राय बानलुखौथ' गायखायोआनोखा बानलुआ जाहैबाय बांगाल बानलु सुरजमुखिया बेफोरखौ गायनाय जायो। बेनिफ्राय फान्थाव गायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव मुला गायनाय जायो लाइ फोनाय जायो दुन्दिया फोनाय जायो लाफा फोनाय जायो ओ दा बेफोरखौ जोङो मेसेंनि आबाद महरै जोंनिथिं मोननाय जायो आरो जोंनिथिं ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गायनाय बायदि बै थुरमुस आरो माखासे ओ जुखामफोरखौ खोब गोबां बिबाङै गायनायखौ नुनो मोननाय जाया नाथाय जुखामफोरखौ जानो आन था गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव औ मेसें ओनसोलाव जों बेफोर आबादखौनो मोननो थांनाय जायो दा ओह नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादफोरनि दामफोरा बेसे बेसे नोंथां
जोंनिथिं दा माइ आबादनि बेसेनाथ' गोबां बुरजायानो जाहैबाय मानो होनबा गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो माइ आबादखौ दानि जुगाव मावनायां मावनायखौ नुनो मोनला गोबां माने
औ
गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो माइफोरखौ बायनानै जायो गोबां बारा आरो माने बिनि माइनि महनसेयावनो बिदिनो नैरोजासो थाङो आरो दा नोंथां मिननिथिं बोरै?
महसेयावनो नैरोजा ना।
औ
खोब गोजोननाय मोनदों आं नोंथांमोननि ओनसोलाव जे माइनि दामा माइ आबाद मावग्राफोरनि थाखाय खोब मोनसे मा होनो थुलुंगा गोनां आरो मोनसे मोनसे माने खोब मोजां रंजाथाव बाथ्रा आरो नोंथांमोननिथिं जे मनावनो नैरोजा गाहाम मोनो माइ आबादनि दामखौ बे जोबोद मोजां आरो जोंनिथिं नाथाय बांद्राय दामखौ जों नुनो मोननाय जाया रनजित फोरा जोंनियावहाय सेेरोजासो थाङो बेनिफ्राय जोसाफोरा बिदिनो नैरोजा बाजौसो थाङो ओमफ्राय माइब्राफ्रा बिदिनो जिबाजौ बा जिदाइनजौ बेबायदि बेबायदि दामावहाय मोननाय जायो आरो नाथाय रनजित महरै जोङो जों जायखौ बांसिनै जायो बा फुलफाख्रि बा गुबुन माइ एसे जाबाय थाग्रा जायफोरनि संखिया बारा थायनायनि संखिया बारा बिसोरनि दामखौ जोङो एसे खम बिबाङावहाय मोननायखौ नुनो मोनो आरो। आतसा
समाबो जाबाय
औ दे होनबा दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय
औ गोजोनायथाबाय